हेल' अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
दा आङो नोंथांजों दैबानानि बिखय एसे सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन।
औ नोंथां दे सावरायनो हागोन।
औ दा जिहेथु दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोरावथ' दैबाना जायो नङा होनबा?
औ औ।
दै बानाया जोंनाव माबोरै गोहोम खोख्लैयो बेनि बिखय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दा दैबाना होनब्ला दैबानायाथ' मोजां बो गाज्रिबो जोंनि थाखाय।
औ।
दैबाना मालाबा माब्ला समाव दै बो नांगौ जायो माब्लाबा बारा फैब्ला दैया जोंनि गायनाय आबाद फोथारफोरखौ सिलिंखार खालामनानै लांजोबो नङा होमबा? होनबा दा खहाबो‌ खालामो आरो बिनिखायनो दैबानाखौ मोजांबो बोरैबाबा गाज्रिबो आरो। गाज्रियाथ' बांसिनानो हुम।
नोंथांमोनथिं दैबाना फोर जाबाय बायो नामा एसे फोरमायना हरनो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथाङा?
नोंथांमोननिथिं दैबानाफोर जाबाय बायो नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां जोंनिथिंथ' दैबाना जानाया जाया दा जोंनि गामि खाथि खाथियाव नुनो मोनदों आरो दैबाना जानाय।
औ।
दा बिसोरनिखै दैबाना जानानै आबाद फोथार मैगं थाइगं बा न'फोरखौ गासिखौबो लोमसावजोबनानै दा सिलिंखार खालामलांजोबनाय नुनो मोनदों। जोबोद खस्थ' जायो आरो।
औ नं
दैबाना फैयोब्ला गायनाय फुनाय गासिबो फबजोबलाङो आरो दैबानाजों। दै बनाया लाना थांजोबो आरो। औ।
दे नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दैबानानि बिखय दा नोंथांमोननि जायगाखै जाय दैबा नाफोर जायोना जायाबा
दै बानायाथ जायो जानाया जोंनि बिथिंबो जायो दैबाना जानानै दाथ नै दाखालि बावैसो दैबाना जानानै थांबाय दैबा जोंनि जायगायावथ जायाखै जोंनि ओनसोलाव जायो
औ नोंथां
जिहेथु दैबाना जानानै गोबां खहा जाबाय लामानि खहा जाबाय थांलाय फैलायनि खहा जिहेथु थां-थांलाय फैलाय दोद दैमाफोरा खुरखानानै दालांफोरफोरखौ लांबाय जिहेथु दैबानाजों मानसिफोरनि न बां लोमहैबाय मोसौ मोसा जिब जुनार जेसेबां दंमोन बेफोरखौ लोमस्रावनानै लांजोबबाय दैबानाया जिहेथु दैबाना जानानै गोबां सुबुंफोरनि खहा जादों
औ
आरो दा दै-दैबाना थांखांनायनि उनावबो जोंहा जायगाफ्राबो गोबां लेथ्रा जायो
औ नोंथां
जिब जुनार मोसौ मोसा लोमजानानै थांनायफोरा अबावबा थैहैयो बे बेफोरो थैनानै गेसाव मोनामो आबहावाखौ गुबुंले खालामो
नोंगौ दा बिदिब्ला दै बानायाथ जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां नङा होमबा
औ औ
औ
खहा खालामो
गोबां खहालामो आरो
नोंथांमोननिथिंबो माबाफोर खहा खालामदों नामा
औ
मा मा एसे फोरमायनो हागोनबा फोरमायबा मोजां जागौमोन एसे
औ नोंथां दा जोंनिखै खहा होनब्लाथ बे मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय बा माइनि आबाद मावनाय बेफोरखौ जोबोद खहा खालामदों आरो दा नबांखौबो खहा खालामदों
माइ आबादफोरखौ बोरै खहा खालामदों एसे फोरमायना हागोन नामा
औ माइ आबादखौथ दा फलकजों फबजोबना दोननाय जादों आरो दै बानाया लोमसावनानै बा मैगं थाइगंनि आबादफोरखौबो फलाव फबजोबदों आरो दा जिहेथु दै बानाया जों थाखाय खहा गोनांखा दा न'-न'फोरखौबो लोमजोबनानै एक दम माबा जोबदों आरो जानाय लोंनाय गासैबो माइफोरानो सिजोबदों आरो दैबानाजों दा जोबोद खस्थ जादों आरो दै बानानि थाखाय
थानाय जानाय जानाय लोंनायनि थाखाय
औ थानो बा नों जानो लोंनो औ नोंथां दे
नोंथांमोननि साखाथिनि ओनसोलाव दैबानाया बिदिब्ला गोबां खहा खालामदों
औ नोंथां खालामदों
ओ उम दा बरथमानबो जागासिनो नामा?
औ दाथ दैबाना होननाय दाख्लैसो थांखांबाय दाथ गैथवा। दा जोंनि खाथि खाथि ओनसोलाव खोनादों आरो
बोसोरै बिदिनो खहा खालामो नामा नोंथांमोननि?
औ नोंथां बोसोरे इदिनो जोंनिखै खहा खालामलाङो आरो। माइ आबाद गावनाय बा मैगं थाइगंनि आबादखौ आरो आरो न‌ बांखौनो दैजों लांजोबो आरो बुखारनानै।
औ बिदिबा गोबां खहा जायो?
औ नोंथां गोबां खहा जायो। बेनिखायनो दैबानाखौ जोंङो जोबोद खहा गोनां सानो आरो
नोंथांमोन निखै दैबाना होबथानायनि थाखै सरकारा जेबो राहा लायाखै लायाखै नामा?
दैबाना होबथा नायनिथ' राहा दं दा दैया देम दं दै होबथानायनि थाखाय बे जोंनिनो ओनसोल खाथ थियावनो दा दैया अखायाबो गोबां हायोना बांद्राय अखा हाबाबो बे देमाबो दैबानाखौ लाखिनो हाया अभार जायो। बिनि थाखाय दैखौ हगार हरनाय जायो आरो खावसे दा बे दैखौ हगार हरनायनि जाहोनावनो जोंनिखि दै बाना लोमफैजोबो आरो। दा बे हगार हरनाय दैयानो जोंनि खै लोमनानै खौसेबां गोबां खहा खालामलाङो आरो नोंथां।
दैबाना लोमफैनायाव दैबाना जों लोगोसे मा मा मा मा बेसाद फैफायो?
दैबानाजों लोमनायावथ गोबां बेसादानो फैफायो दा ब बहानिबा नों दा नफोरखौनो बुखारना लाबोयोब्ला बिसोरनि मुवा बेसाद बा जिब जुनार दाउ हांसो, अमा बेफोरो दै बानायाव फैफाजोबो आरो।
औ औ
औ
दा जिहेथु दैबानाजों मैला-मैलि फैनानैबो आबहावाखौ जायगाखौ गाज्रि खालामो नङा होमबा?
औ गोबां खहा खालामलांङो गाज्रि खालामो आरो।
औ नोंथांनोबा दैबाना जानायखौ मोजां सानो मोजां ना गारजि मोजां? मोजां खालामलाङो होननानै सानो ना गारजि? खालामलाङो होननानै दैबानाया
आ आंनिबाथ दैबानाखौ आं जोबोद गारजि सानो मानो होनब्ला दैबाना फैयोब्ला गोब उम गोबां खहा खालामो जोंनि जायगानि ओनसोलखौबो न' बां बा गायनाय फुनाय आबाद फोथारफोरखौबो जोबोद खहा खालामो बेनिखायनो आं दैबानाखौ
मोजां साना आरो।
जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो बे दै बानाया दा ओंखायनो दै बानाखौ जाजानो बायो आरो जोंनि ओनसोलाव
दैखौथ' सोर लाखिनो हानो दैयाथ' फैनांगौबथाय फैखायो नङा
औ औ नंगौ। दा दैयाबो अखायाबो गोबां रोखोमनि अखा गोसा लासै दा गोसा गोसा अखा बांद्राय हाबाय थाबानो दैयाबो बुंसारजोबसिगोन दा लाबथानोबोथ' हाला नङा होमबा? औ बेनिखायनो दैफोरा लोमसावजोबफैयो आरो। औ
औ खोनादों नोंथाङा खानादोंना?
खोनादों नोंथां दे बिदिब्ला एसे आरो दैबानानि सोमोन्दै नोंथाङा बुंबावनो हागोन नामा दा जोंनि जायगायावथ' दैबाना बाना जाया जोंनि खाथि खाथि ओनसोलाव अनेक रोखोमनि दैबाना जायो नङा होमबा?
औ
दा नोंथांनि ओनसोल बा नोंथांनि खाथि खालायाव दै बानाया जायो नामा बरथमान?
जायो जानायाथ' दाख्लैसो जानानै गोबां खहा खालामबाय दालां सिफायबाय थांलाय फैलायनि दा लामायानो गैया जानानै दं था ट्रे ट्रेन थांनो हायाखै गोबां मानसिफोरनि थाखाय खहा जादों।
औ
दाख्लिनि दै दाख्लै जानाय दैया दैबाना जानानै हाजोनिफ्राय फैनाय दै दाहारा जोंनि
औ नोंथां।
खाथिनिनो दालांखौनो बुखारनानै लांबाय जिहेथु ट्रेन दालांमोन बेजोंनो गोबां मानसिफोरा थांलाय फैलाय हान्थियोमोन दा बेफोर बेखौ नायनो थाङोब्ला दैबाना जानानै जोंनि ओनसोलाव गोबां खहा जादों दा जिहेथु ट्रेनजों थांबा एसेबाबो बो खरसफोराबो खमायोमोन।
औ नंगौ।
दा ट्रेन गैया गारिजों थांनांगौबा एसेबाबो खरसफोरा बारा जायो।
औ नंगौ नोंथां।
दैबानानि जाहोनाव खहा जादों गोबां जोंनि ओनसोलनि मानसिफोर ना आरो
औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना दैबानानि सोमोन्दै रायज्लायनायाथ' जोंना समाबो फैबाय जोबनानै थांसिगोन
औ
बिदिबा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
नोंथांजों बिनि उनाव लोगो फिनगोन होननानै आसा खालामबाय दे गोजोन्थों औ।